हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओरैनो मा खालामनानै दं दा?
अ नै दा ओरैनो दङ लामायावनो जिरायनानै।
औ। आ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ औ।
सावराय जागोन ना?
सावराय जागोन नोंथां।
ओ आयदायानो जाबाय आबाद। ओ जों ओ जोंना नै मेसें आरो दैज्लाङावथ' जोंना गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो। नोंथाङा जायखिजाया ओ मोनसे आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ। ओरैनोथ' दैज्लाङावहाय जोंना माइ आबादानो गाहाय नङा होनोमबा नोंथां। दा माइ आबादनि बागैनो सावरायनोसै नामा?
औ औ सावराय जागोन।
जों जोंनियावहाय माब्रै गायो बेनि बागै सावरायनोसै ना? ओ ओरैनोथ' जोंनियावहाय माइ गायनो थाखाय गिबियावनो मा खालामो खोथिया फोग्रोनाय जायोना?
औ औ।
ओ दा बे खोथिया फोनायखौहाय जोंनियावहाय मानि माखासे मोननै मोनथाम रोखोमै फोनाय जायो ओरैनो बांसिनहै जोंनियावहाय खोथियाखौ गोरानै फोनाय जायो आरोखि। दा खोथिया गोरानै खोथिया फोनो थाखाय सिगाङावनो जोंनिया जेरावहाय फोगोन बारिफोरावहाय गोरान जायगा बेवहाय जों हालौनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय बेयाव हालौनायाव नुजानाय जे जाबोरारि बेफोरखौ गारनानै। फोजानाय बायदि एवग्लिनानै लायो बेनिफ्राय
माइज्लि जेनेबा न'आवहाय दोनखानाय थायो सोरनाबा सोरनाबा बासिनानै दोननाय। आरो खायसेया बाजारनिफ्राय लाबोयो आथिखालाव बांसिन ओ आथिखालाव बांसिन माने बाजारनि पेकेटाव मोननाय माइज्लिखौनो फोनो फोनाय जासै आरखि।
औ औ।
दा ओरैनो जोंना गोरानाव फोनाया बेबायदिनो फोबाय। फोनानै हास सिनिजों हायनानै माने बेखौहाय एसे हा सिङावहाय हाबनाय बायदि हा सिङाव थानाय बायदि खालामो आरोखि। खायफाया मानि मै होनायबो दंमोन आरोखि। नाथाय आथिखालाव मै होनाय आरिनाय बेफोरखौ बांद्राय नुनो थांबांला। मानो होनोब्ला जों मोसौनि सोलायै बांसिन ट्रेक्टरसो बाहायबाय नालाय हालेवनाय। फोरावहाय ट्रेक्टर हालेवहोनानै आरिनानै। बेबायदिनो फोनाय आरोना बेबायदिनो बेबायदिनो गोरान फोनाया बेबायदिनो जायो आरोखि जोंनियावहाय ओमफ्राय मोनसे आदबा जाहैबाय जोंना हाब्रुआव फोनाय जायो मोनसे
औ औ
बेहाय जोङो बे जेनाखि फोगोन बे फोगोन जायगाखौ दै हाब्रु मिलायनानै थानाय ग्ले ग्ले खालामनानै हालेवनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माइज्लिखौहाय न'आव दोननाय बा हाथायाव दोननायानो जाथों बेखौहाय बस्थायाव सोनानै बा सोरबा दोफोराव बा बा बाल्थिंफोराव सोनानै जेनेबा दैयावहाय सोमनानै दोनो आरोखि बिदिनो साननैसो बा सानसेसो दोनो गाजा बेरहां बेरहां जायोब्ला बेखौ बोखांनानै एसे दैफोरखौहाय सरद होनानै फोनाय जायो आरोखि
औ औ
आं ओरैनो लाम सामै बुंलांबाय आरोना उम बेबायदिनो गायनायनि बेलायाव फैनोसैलाय दाना गायनायनि बेलायावबो जोंनिया मोननै रोखोमै गायनाय जायो होनजायो
औ
बेबायदिनो मोनसेया जाहैबाय खेबसेनो गायनाय गाय गुबै गायनाय आरो खेबसेया खोथियाखौ फोन फुनानै खासिया गायस्लायनाय आरो खासिया गायनानैसो आरो बेखौ फुफिनानै गाय गुबै गायनाय आरोखि
औ
दा बेबायदिनो जे दडाइरेक्ट खोथिया खेबसेनो खोथियायै गायनाया जेनेबा एसे बोरि जेरावहाय दै बोहैनाय बा दै गोथौ जाया माने दैनि प्रब्लेम जाया आरोखि जेंना नुजाथिया बेफोरावहाय आरोखि। बेफोरावहाय बेखौ गायो ओमफ्राय जेरावहाय
औ
खासियाखौहाय माने जेराव दैया एसे गोथौ जायो दला हा बा दै दाहार फैयो जोंनियावहायथ' नों दै दाहार बोहैबोयो नालाय ओरै हाग्रानिफ्राय दा बेफोरबायदियावहाय खासिया गायनाय जायो ओरैनोथ' खासियाखौ जोङो बिदिनो खोथियाया जेब्लानाखि नैजिबा थामजि दिन जायो होमबा बेखौ फुनानै एसे खासिया गायनो थाखाय हाखौहाय जेनेबा दै गोनाङावहाय हाब्रु खालामनानै
औ
बेवहाय गायनानै दोनो आरोखि। गुबुं गायनानै दोनो इदिनो जेब्लानाखि बे खासियाया सोमखांबोयो अब्लानाखि बेखौ फुफिननानै गाय गुबै गायफिननाय जायो आरो
औ औ।
बेबायदिनो जोङो गायनानै बे दैफोरखौहाय जोङो नायबाय थानांगोन माइ गायनानै। आरो बेफोराव एम्फौ जादों नामा बेफोरनि बागैबो जोंनियावहाय एम्फौ जानायावहाय माखासे माने जों आइडियायै मोननाय माखासे बिफां ओरै थुलसि राजा होननाय बेफोरबायदिखौ थुयो एखमबा।
ओ सोरबा सोरबा नारें बिगुरबो गारलानानै होयो एम्फौ जानाय फोर जायोब्ला बेजोंबो खारो होननानै फोथायो आरो दा थ' नोङो
माबा जेनेबा हाथाय बाजाराव मोननाय मुलिआरि बेफोरखौनो बांसिन बाहायसै। बेबायदिनो गायो आरोखि। बेनिफ्राय नोंथाङा, नोंथांमोननियाव माबायदि गायो एसे बुंदोलाय नामा?
हागोन नोंथां ओ जोंनिखैबो नोंथाङा होननाय बायसिनो ओ गायफ्रामो आरो बेफोरबायसानो जेरै जोङो माइ ओ गायनो बे माइआ माइखौ जोङो दैज्लां आबा दैज्लांनि आबाद एबा जों दैज्लांनि गाहाय आबाद होननानै मिथियो‌।
ओ।
बेखौ जोङो ओ गिबियावनो माइ आबाद ओ मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइनि बिदान एबा माइज्लि बेखौ नांग्रोगौ। बेखौनो जोङो बेखौ न'आवनो दोनखानाय, नङाबोलाबो जों जेरै नार्सारि आरि दखाननिफ्राय जोङो बायना लाना फैनानै न'आव लाबो। लाबखांनायनि उनाव जों बेखौ जेरै फाथोनि बस्था बे फाथोनि बस्थायाव जोङो बेखौ सोनानै माइज्लिखौ सो सोनानै बेखौ जों दैयाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो।
ओ।
बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो बे जा माइज्लि सोमना दोननाय, बेखौ जोङो बोरियाव ओ बस्थानिफ्राय बख'नानै जों मोनसे गोरान जायगायाव दोनो। बे आरो गोरान जायगायाव दोननायाव जोङो बेखौ लाइ बिलाइ नङाबोलाबो जोङो थास'नि बिलाइफोरजों खोबनानै होयो। जाहाथे बेयो जानानै जाहाथे बेयाव गाजा एबा फेंखाआरि हरो। बेनि उनाव जों गुबुन फारसेजाय जेब्ला बेफोर खामानिया जाबाय थायो जोङो फोयो, बेखौ फोनो थाखाय एबा जोंहा खोथियाथिलि बे खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै ओ दैफोरखौ ओ थुबुर खालामना दोननानै बेयाव जोङो मोसौ नङाब्लाबो जोङो ट्रेक्टरआरिजों एवनानै जों बेखौ हाखौ ओ मोजाङै ओ गुरै खालामना लानाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला हाफोराबो मोजाङै गुरै जायो, जानायनि उनाव जोङो बे जा माइलिया ओ माइलि थिखांनानै दोननाय बे माइज्लि सिखांना दोननायखौ जों बेयाव फोरोनानै होयो आरो ना।
ओ ओम।
खोना होखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बे मायज्लिया नैजि नैजिबासो दिन जायो। अब्ला ब्ला जोंना बे माइज्लिया गायनो ओ माइज्लि एबा खोथियाया जोंना गायनो थाखाय ओ थागथियारि जायो बेनि थाखाय जों गुबुन फार सेखैबो बेखौ गायनो थाखाय जोङो ओ जा माइ जा जायगायाव बेखौ गायगोन एबा जा माइ माइ दुबलि ओ बा जेरै माइ दुब्लि फोथारफोरखौ जोङो मोजाङै ट्रेक्टर नङाब्लाबो मोसौ आरिजों जोङो मोजाङै एवनानै एबा फोमोननानै लाग्रोयो फोमोननानै लाखांनायनि उनाव जा खोथिया बे खोथियाफोरखौ जोङो फुनानै ओ न'खरनि ओ नङाब्लाबो जोङो गामिनि आइजोफोरखौ ओ आइजोफोरखौ हा फैसा होनानै गायहोयो नङाबोलाबो जोङो सावरि बादा सावरि बादारि जालायनानैबो बे माइखौ गायनाय जायो आरोना। बेफोरबायदि गायखांनायनि उनाव जों बे माइखौ गोबां जोथोन लानो गोनां जायो। ओ जेरै आय बेयाव जोङो दैनि आंखाल ओ खौबो जों नुनो मोनो जेला जों बेयाव गोबां रोखोमै दैफोरखौ थुमनानै दोननो गोनां जायो बेनिजों लोगोसे बेयाव जोंहा बे माइ आबादाव गोबां हाग्रा आरिबो रज'नाय नुनो मोनो आरो ना। जाय हाग्राया जोंनिहाय आबादखौ देरनायाव होबथायो। बेनि थाखाय जों बे माइ आब हाग्राफोरखौ बुफुरनानै होनांगौ नङाब्लाबो जोङो बेखौ फुनानै होनांगौ। ओ बे बे हाग्राफोरखौ जों न'खरनि सुबुंफोरानो गाैबो लोगो नांनानै फुहैयो आरो ना फुखांनायनि उनाव जेब्ला बे माइआ मोजाङैनो देरबोबाय थायो अब्ला जों बेयाव गोबां जेरै रासायनारि हासार आरिफोरखौ नङाब्लाबो जों जेरै न'निनो गोबोर हासार नङाब्लाबो जेरै फेसेव हासार आरिफोरखौ जों बेयाव हैनानै होयो जाहाथे माइ आबादा मोजाङै जायो एबा देरनो मोजाङै देरो यो आरो समखोर गोथां जायो बेनि उनाव जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि जेरै एम्फौ आरिबो जोङो जाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ बे एम्फौआारिफोरखौ जों होखारनो थाखाय बेयाव जों गोबां रोखोमनि रासायनारि एम्फौ फोथेग्रा मुलि आरिफोरखौ जों बेयाव बाहायनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला नों माइफोरा मोजाङैनो देरबोनायनि उनाव जेब्ला बिमाइफोरा बिबार बारो। बिबार बारनायनि उनाव बेफोर जेब्ला फिथाइ थायो थाइ थांनायनि उनाव जेब्ला बे फिथाइफोरा मोजां मोनो मोननायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै ओ जेरै मानसिफोरा जोंङाब्लाबो दानियाथ' गोबां मेसिनारि ए - ओ -गारि ओंखारबाय जेला जों बे फोरजोंबो हानखौ नुयो आरोना। जे बेफोरबायदिजाबो आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
हम
दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय।
औ दे दे।
औ गोजोन्थों।
औ दे नोंथांनिसिमबो।